हेलौ।
दोंना नोंथांङा।
अ खोनादों नोंथां।
औ मा खालामदों नोंथाङा दा।
ओ नोंथाङा मानोबा फन खालामदों मोन।
अ नोंथां आंङो दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय ओ फुंनिसो खोथा मोनथिगोन नामा होननानै आं फन खालामदोंमोन नोंथां एसे खोन्थानो हागोन नामा जों दैज्लां बोथोराव मा। मा आबाद मावनाय जायो।
औ हागोन नोंथां।
औ औ नोंथां।
नोंथा औ बुंनो थांङोबा माने दैलां होनबाथा जोंहा दैज्लांव माने ओ- माइ। गायनाय माइ गायनाय।
औ
मायनायखौ नुनो मोन
औ औ औ
ओ-ओ- जेरैहाय जोङो गोबां रोखोमनि जेरैहाय। रन्जित बेबायदिनो ओम क रमा बिदिनो आथिं खालाव गोबां गोबां गो-गोदान गोद दान रोखोमनि इदि उम मे ओ- उम ओ माइफोर दोङ नङा होमबा? जेरै जोंहा बिदि दि माइग्लिखौ आथिखालाव बायना। बो मोनो ओ- बेबादि नोंनो मा रोखोमै नांगौ बेखौ ओमफाय बे खौ जोङो। बेसेबां रोखोमनि गायगोन जोङो बे खौ माने बुथ
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेजों लोगोसे जोङो। जेब्ला ओ- बे माइग्रिखौ ज जों दैयाव सोम सोमनाय जायो बसथाजों ओ सोमखांनाय उनाव जेब्ला जोंङो हस जायबा हरनि सोमनाय
औ औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव जोङो बे सोमखांनाया जेब्ला ओ - खोआजा बे बेखौ गाज जा बेरजा माने थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइफोरजों खोबना दोननाय जायो आरो बेनि ओ- बेनि उन उनावहाय जोङो जेब्ला खोथियाखौ फोयो एबा आथि खालावथ' जों बांसिनै टेक टरजों एवनो माने गोदो जों मोसौज' एवोमोन आथि खालाव माने बां द्राय मोसौखौ नुनो मोनलिया आरोना, बेनिखायनो जोङो टेकटरजों ओ टेकटर जों नेवनानै हाखौ फोमोननानै खायफा खायफा आरो बे हा एवनायावनो हासार आरि बाहायनाखौबो
औ औ नंग' नोंथां नंग' नंगौ।
उम ओ जों ङो ओ बेबादिनो जेनेबा खोथियाखौ फोनाय जायो आरो खोथियाखौ फोखांनानै जोङो जेन एम्फु जाया बेनि थाखाय गोबां मुलि आरिफोरबो होखानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बेयो खोथिया जौजा सिम ओ जोंनि ओनसोल माने बांसिनानो ओ जावायनायखौ गायनायखौ नुनो मो ना, ओरैनो डाइरेक्ट गायखानाय फुना गायनायखौ मोनो आरो जेब्ला जों खोथियाखौ फुयो अब्ला हा फैयो बेखौ मोजां जा खौ खारहोनानै
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेनि उनाव जोङो ओ माइ ओ माइखौ गायनाय जायो। माइखौ गायनो थाखाय गोदोथ' जोंहा गोबां सावरि बादालि बे फोर जानायखौ नुनो मोनोमोन ना? आथिखालाव जों बांसिनै रुवानि बेफोर बादि लाना गायनायखौ नुनो मोनो। ओ बेजों लोगोसे जों माइ गायनायाव गोबां रोखोमनि ओ जाग्रा बेसा फोर साहा ओंखाम बे फोरखौबो होनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बेजों लोगोसे जोङो। माइआ जेब्ला फिथाइ ओंखारो बिनि उनाव जेनेबा माय गायखांनानै जोङो बेखौ हालजांख्रा जानायबो बुङो ओ बेजों लोगोसे जोंहा माय जेब्ला गाय खांनानै माइआ ओ जेनेबा फिथाइ थायखा खांना हानो जायो अब्ला जों मायखौ हानाबो लाबोनाय जायो। बेबायदिनो बेजों लोगोसे जोंहा दैज्लां बोथोराव गोबां रोखोमनि मैगं-थाइगं
औ-औ नंगौ नोंथां नंगौ औ नंगौ।
मोननि ओनसोलाव बेबायदि मैगं थाइगं गायो नामा? बेखौ एसे फोरमायजागोन।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथांङा होनलाय होनलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय जायो नोंथां जेरै जिंखा आबाद, पटलनि आबाद, ओ लावनि आबाद, फालौ नि आबाद, बेफोरखौ जों मावनाय आरो जों गुबैयै ओ माइ आबादखौ जों दैज्लांङाव बांसिनै मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। जेरै नोंथांङा होननाय बायदि जों गिबियावनो माइग्लिखौ जोंङो बायग्रोनानै लाबोनांगोन गलानिफ्राय बिनि उनाव जों माइगनि खौ सोमनानै दोननांगोन दैयाव गाजा अरनो थाखाय फाथोनि बस्थायाव सोनानै आरो नोंथां। नोंथांङा आवगायसो सिगांङाव बुंलांनाय बायदि जेरै जोंङो अ बेखौ जोंङो सानथामसोनि उनाव ओ लामस्रोना दोनगोन जाहा थे नोंथाङा सिगांङाव बुंलांनाय बायदि जों बेखौ थास बिलाइ नंबाङा थालिर बिलाइ जों लामस्रोना खोबना दोननाय जागोन आरो नोंथां दैनिफ्राय बोखांखांनानै जाहाथे बियो गाजा अरो आरो सरयो दैया आरो नोंथां औ। बिनि उनाव जोंङो बेखौ फोनो थाखाय गिबियाव जों फोथारखौ ओ एवग्रोना लानांगोन जेरै गिबियाव जोंङो बेखौ ओ गिबियाव खारायग्रोनांगोन बेनि उनाव सामान होखांना जों बेयाव मै होनानै ओ लाग्रोनांगोन गो दानि जुगावथ नोंथां बांसिन ट्रेक्टरखौसो जोंङो हाल एवनाय खौ नुनो मोनसै नालाय आवगायनि बायदि मोसौजों एवनायखौ जों गोबां नुनो मोनला आरो जोंनो औ मोसौजों एवनो थाखाय जोंनो नांगौमोन नांगोल जंगाल बेफोरखौ जों बाहायोमोन आरो नों थां जेरै दै थानो थाखाय जों खदालजों आलि खोनाय जायोमोन दानि जुगावथ ओ गासैबो ट्रेक्टरजोंसो मावनायखौ नुसै नालाय नोंथां बेनिखायनो जोंङो मोसौफोरखौ गोबां एवनायखौ जों नुनो मोनला आरो नोंथां दानि जुगाव। औ बिनि उनाव जोंङो ओ बेखौ एवखांनानै आखाइजों खोथियाखौ एसे एसे एसे जोंङो ओ सारनानै फोनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनाव जोंङो ओ बेनि उनाव बियो ओ थामजि साननि उनाव जौब्ला राब्लाथाय जों बेखौ फुनानै ओ फोथाराव जोङो आवगायसो होननाय बायदि जोङो खारायग्रोना लानानै सामार होनानै आलि होना लानांगोन जाहाथे बेयाव दै हाबनानै थायो बिनि उनाव जों बेखौ फुखांनानै खोथियाखौ आखाइजों एसे एसे गसासे गसासे होनानै जोंङो गायनाय जायो आरो नोंथां।
अ नों
औ बेनि उनाव बियो ए देरब्ला जोंनो फिथाइ होगोन बियो फिथाइ ओ होनायनि उनाव जों फिथाइखौ नानानै जोंङो माइरं महरै मोनो आरो नोंथां। ओ जों जोंनि ओनसोलाव गोबांखोनो जों दैज्लां बोथोराव ओ मैगं थाइगंनि अन-अनगायैबो जोङो गोबां फिथाइ सामथाइ गायो आरो ओ बिनि उनाव जोङो माइ आबादखौ गुबैयै मावनायखौ जों गोबां नुसै आरो नोंथां। आरो जोंङो ओ माइ आबादनि फ्राय मोननाय जेरै ओ जिगाबफोरखौ जोंङो मोसौनो दाना होनायाव बाहायनाय जायो आरो नोंथां जोङो मोसौनो।
औ।
औ आरो जों माइ आ बादखौ मावनो थाखाय गुबैयै जोंनो ओ हासार गोनां खालामनोब्ला जोंङो रासायनारि हासारखौ दानि जुगाव गोबांखोनो बाहायनाय नुयो नोंथां जेरै दानि जुगाव गोबोरखि हासार खानस्रि हासार बेफोरखौ बांसिनानो बाहाय नायखौ जों नुनो मोना बांसिन रासायनारि हासार होनानै जोङो ओ फोथारखौ हासार गोनां औ सिब गोनां खालामो आरो नोंथां जोङो।
अ नों-नोंथां बुंनाय बायदिनो थारैनो माने आथिखालाव माने ङो गोबां रासाय जार केमिकेल गोबां बेफोरबादि ओ हासारफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना ओह गोदो बांसिनानो जोंहा बेफोरबायदि हासारफोरखौ बाहायनाय नुवा मोन जेरै जिब जुनारनि खि मोसौ खि गोबोरखि बि जों माने गोबां रोखोमनि बेफोरबादिसो खालामनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना ओ अब्लाबो माने आथि खालाव बे मै-मैगं थाइगं फोरावबो जेरैहाय जोंहा गोबां रोखोमनि एम्फौनि मुलि जेन बेखौ एम्फौ जाया लेस्रा, फटल बेफोराव माने गोबां रोखोमनि मुलि बाहायनाय जायो आरो ओ जेरैहाय जोङो ओस रोदाफोरखौ जे एम्फु जाया बेनि थाखायबो होयो बिफांफोरखौबो बेजों लोगोसे फिथाइ देरनायनि गोबां रो
औ औ नंगौ नोंथां।
बिनि थाखायनो माने आथिखालाव ओह गोबां रो खोमनि बेमार आजारफोरबो जानो हमो आरो ओं गोदोहाय माने जोङो बेबायदिखौ नङामोन गोदो आरो बांसिन बे मैगं थाइगंफोरखौ माने मुलि होआलाबोसेनो ओरैनो सं ओरैनो ओम गायनाय
औ औ जेरै जोङो ओह आवगायसो होनलांनाय बायदि जों मोसौनिफ्राय मोनोमोन मोस सौ खि ओइ बेनि उनाव जोङो खानस्रि हासार बेफोरखौ जोङो ओह गोदोयो गोदो बाहायोमोन आरो जाहाथे जोंनि देहायाव बेमार आजार सा फिनो हाया होन साफि ओह दा साफिथों होननानै जों बेखौ बाहायनाय जायोमोन दानि सुबुंफोरा ओस ओम इउरिया हासार पटास हासार बेफोर रासायनारि हासारखौ बाहायो आरो गोबां सुबुङानो बाहायो। बेफोर हासारखौ गोदोनि बायदि गोबोरखि हासार खानस्रि हासार बेफोरखौ जों बाहायनायखौ जोङो एसे खम बिबांनि नुनो मोनो आरो नोंथां दानि जुगाव नंगौना नों
औ नंगौ थारैनो औ औ।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ आबादनि अनगायैबो मा मा मैगं थाइगं गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
औ जोंनि ओनसोल लावबो नोंथाङा बुंनाय बादिनो गोबां रोखो खोमनि मैगं थाइं गायनाय जायो जेरै जोङो ओ दैज्लां बोथोरावबो गोबां रोखोमनि मैग गं मावो आरोना जेरैहाय जोङो लेस्रा पतल बेबादिनो ओ लाव बि बिफोरबायदि मैगंफोरखौ मावनाय खौ नुनो मोन नो आरो ना माने जोंहा समजों लो गोजो बोथोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेफोराव माने खायफा खायफा मैगंफोराव दैनिबो आंखाल जायो नङा होमबा? बेफोराव जोङो ओ मिसिंफोरदों माने दै सारनानै बेफोरबादि आरो आथिखा खालाव माने दै ज्लां बोथोरावबो अखानि थाखाय अखा नांग गौ जायो अखा फोयैनि थाखाय माने जोंङो गोबां माइ फोरखौबो माने खायफा खायफा मिसिंजों दै सारना गायनायखौ नुनो मोनो। औ बेजों लोगोसे से जोंहा ओ गोदोनि जों दानिजों माने गोबां सोलायनाय नु
औ दानिया गोबां फारागखौ नुनो मोनसै। सै आरो जों दानि ओ दिनाव नोंथां गोदोनि बायदि ओ सुबुंफोरा खस्थ' बांद्राय खालामला मोसौबो गैला जेरै गोदो मोसौजोंनो हाल एवनानै जोङो फोथाराव माइ गायोमोन खोथि-खोथिया फैयोमोन दानि जुगावथ' जोङो टेक्टर मेसिंनि जुग जोंनो जोङो गासैबो फोथारखौ एवनाय जायो आरो नोंथां। औ।